हेलौ हे खोनादों ना औ औ खुलुमबाय मा खालामदों?
आङो दं बिदिनो बायजोआव जिरायनानै।
औ आंबो दं जेरायना नै ओंखाम जाबायना?
औ जाखांबायमोन जानाया।
मा ओंख्रि जाखो?
अ जोंहानाथ' माबासोमोन मा होनो दालिजों आलु
अ आंबो जाबाय नोंथां जानायालाय।
मा ओंख्रि जाखो नोंथाङालाय दिनैलाय?
जोंहा दिनै दाउजो आलुमोन। दिनै बोथोरफोरालाय माबायदि नो
बोथोराथ' दा थिगानो दङ। जोंनिथिंजायै नोंसोरनिथिंजायलाय बोरै जानानानै बोथोरा?
खा हाबाय दङ।
अ नोंथां आं गुबैबा थ्रायाव फैनोसै ओ नोंथाङा दा माने आंनो कल हरनायनि गुबै जाहोना मामोन?
अ जों दा माबा मा होनगोन गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनायनि बागै सावरायनो नामा एसे?
औ औ
होनो
जागोन दे। गुबुन गुबुन दावबायनाय जाहोना उम
नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोदो दे नोंथां। नोंथाङा मा सानो?
औ औ गुबुन गुबुनाव दावबाय-दावबायहैनायनि जाहोना जाहैबाय माने जोङो गोबाङानो गोबां सुबुङानो माने सानो दि दाबसे जायगाखौ नागारनानै माने गुबुन दाबसे जायगानि माने जायगाफोर एबा मिथिंगाफोरखौ नायनो थाखाय जोङो दावबायहैनो थाखाय दावबायैनो थाङो जेरै जाहैबाय जोङो फार्स्टावनो जोङो न'निफ्राय ओंखारलांनानै मा होनो जों बिदिनो गारि लानानै माने गुबुन जायगासिम थांनो थाखायथ' गारि लानांगौ जायो नालाय थह जोङो गारि लानानै गुबुन जायगासिम थाङो थांनानै ओमफफ्राय जेनेबा मोनसे जायगाखौनो हमना लाबाय आङो मा होनो मा होनगोन बे हाजो हाजो जायगायाव आरो ना दावबायाहैनोबा जोङो गोबां माने मा होनो मा होनो बेखौ आगजुफोर लानांगौ जायो आरो ना जेरै जोङो हाजोआव गाखोना थ' जोङो डायरेक्यैनो माने जोङो थाबाय लांनो हाया नालाय हाजआवथ' गोजौ गाहायबो जानो हागौ एबा मा होन
थ' आं नों सानाव मोनसे खोथा सोंनो सानदों औ बे दावबायनायजों जों मा मुलाम्फा जायो
दावबायनायजों जोंना मुलाम्फायाथ' गोबाङानो दङ जेरै जों गुबुन जायगायाव द दावबायहैबा गुबुन जायगानि मिथिंगा आरिखौ माने नुनो मोनो गुबुन जायगानि मा होनगोन ओ थासारिफोरखौ नुनो मोनो बेखौ आं सानो आरो नोंथांनिबा हेल' खोनादोंना अह मानगोन गुबुन गुबुन जायगायाव माने जोङो जुदि थाङो अब्ला माने जों गुबुन जायगानि थानाय जानाय लोंनाय बेफोरखौ जोङो माने नुहनो मोनो आरो ना जों जेरै जोंनि जायगायावथ' गुबुन-गुबुन जायो नालाय गुबुननि जायगायाव गुबुन जाहैनो बो हानाय बेनि थाखा ओमफ्राय नोसानि बारैबा
आं मिजाङैबा जोंना जायगायाव बेरायनायनि गुबै मुलाम्फाया दा बै जायगानि नोंथां बुंनाय बादिनो आं जेनेबा बै जायगानि जोङो जानाय थानाय लोंनाय जों आरोबाव बै जायगानिया जेनेबा बे जायगायाव मा जाखांनायमोन जेनेबा हिस्ट्रि होननो हागोन मोनसे जारिमिन नङा होमबा बे जायग मोन जेनबा गोदोनि दिनाव बिराद माबा माबि जालांनो थायोना बेफोरबायदि जायगाया सो गिदिर जानानै जों दा बेफोरबायदि जायगायाव जोङो बेरायहैयो नङा होमबा बा? जों बैफोरबादि उम ओ बैफोरबादि गियान ओ मोनसे मोजां खोथायानो जाबाय जोङो बिसोरनि रावफोरखौबो आरो गियान जोङो मेन खोथायानो जाहैबाय बेरायनानैबो गियान लानो हायो आरो
उम।
आरो मोनसे खोथाया जाहै बाय जोंहा बयहाबो जेनेबा ओ जेनेबा नोंङानो जा आंनो जा फोरोंगिरिफ्रा जा फरायसाफ्रा बयहाबो गोसोआव मा थायो जेनेबा गावनि खामानिया मुखुब जानानै थाबाय थायो फरायसालियाव थांबाय थानांगौ सोरहाबा सोरहाबा खामानि मावबोबाय थानांगौ बिदि नङा होमबा बयहाबो मोनसे मोनसे खामानियाव मुखुब जाना थाबाय थायो होमबा बै बैफोरबायदि खामानि मावबाय थाबा जोंहा मालाबाफोर मोनसे खो थायाव सानहाबनानै थानो हागौ बा दुखु जाहाबनानै थानो हागौ नङा होनबा? नङा होमबा ओ बेफोरबायदि हग जोंहा बेरायहैयोब्रा मा होनो बेरायनाया जोंखौ स्ट्रेस होननाय मोनसे जेनेबा दुखु जानाय थाबाय थानाया बेफोरखौ बेरायनायनि गेजेरजों जोङो बेरायहैयोब्ला जोंहा गोसोआ जोबोद सान्थि जायो आरोबाव जोंनि बेफोरबायदि दुखुआव फोराबो माने खमायहोनो हायो आरोना जोङो बेरायनायाव बेबो जोंना मोनसे जोबोद बेसेन गोनां मुलाम्फा आरोबाव जोङो जाहैबायदि जोङो दि जों सोलोंथाइ सोलोंथाइ जेनेबा सोलोंथाइयाबो मोनसे गोनांथि नङा होमबा होमबाबो दिस सोलोंथाइखौ सोलों थाइनि गेजेरजों जोङो जायखौ जायखौ मिथिनानै मोना। बिदि नङाखि सोलोंथाइनि गेजेरजों जों मिथिनायनि नङा सोलोंथाइनि गेजेरजोंबो जों जोबोदैनो मिथिनो मोनो जोबोद बेसेन गोनां खोथाफोर मिथिनो मोनो नङा होमबा? थि थेवबोदि जाय खोथाखौ जों सोलोंथाइजों मोनाबो जानो हागौ जाय खोथाखौ जों सोलोंथाइनि गेजेरजों मिथियाबो जानो हागौ बिदि जोबोद जोबोद खोथा थायो आरो बेफोरखौ जोङो सोर बेराय गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनायनि गेजेरजों जों मिथिनो हायो। आरोबाव मोनसे खोथायानो जाहैबाय जोङो जोङो ओ जोङो बे जायगानि बागै मिथिब्लाबो थाङाबा जोङो नुवा बा जों गोसोआवबो थाया। जानो हागौ। नंङा होमबा जुदि जोंङो बेखौ जायगायाव थांथारोबा जायगायाव नायहैथारोबा जोंहा मा जागोन मेगनजों नुथारनाया आर ना मेगनजों नुथारनाय बुस्थुआथ' गोसोआव थाहायो नंङा होमबा?
औ औ नंगौ।
जोंहा बेफोरखौ जेनेबा गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनानै जोंहा मानगोन अ उम गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायहनानै जोंहा बिदि मोनसे गोसोखांबाय थानो हानाय मोनसे मुमेन्ट बा मेम'रिस लानो हायो आरोना। सोंहा दा लोगोफोरजों लोगोफोरजोंआनो जा जोंहा दा बिमा बिफाजोंनो जा जोंहा बय जोंबो बयखौबो लानानै बेरायहैनो हायो आरो बियो जोबोद जोंनि जिउआव गोजोननाय होयो आरोना। थ' जोंना मा होनगोन? बे गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनाया जाहैबाय जों जोंनि मोनसे जिनि जोबोद जोबोद ओ गोजोननाय गोनां नंङा होमबा? ज जों ज बेखौ जों गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायहैना जों जोबोद गोजोननाय लानो हायो। बिदि जम आरोबाव लोगोफोरजों बेरायहैबाथ' जोंहा जोबोद जोबोद खुसि रंजानाय मोनसे मा होनगोन औ बिदिनो जोंहा जोबोद गोजोननाय थायो आरोना। थ' सोलोंथाइ हि जों सोलोंथाइजों जायखौ मोना जों बेखौ जों बेखौ गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनायजों मोननो हायो नङा होनबा थ ओ थ बेेफोरनो आरो ना जोंना गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनायनि मुलामफाया बेफोरनो आरोना आं थांनाय बेफोरखौनो गुवारै बेखेवना होबाय आरोना।
औ औ
औ थ' नोंथाङा मा मा जायगायाव बेरायफेरखो?
आङो बेरायनाया ओ इदिनो खाथि खाथि जायगायावनो बेरायखांबाय बेरायनायालाय जेरै गुवाहाटि टाउन सोहोराव बेरायबाय ओरै जाहैबाय मा होनो? शिलं बेवहाय बेरायबाय।
ओह
नोंथाङाबो गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायहैनाय दावबायहैबाय जानो हागौ।
औ औ आंथ' नोंथाङा मिथिनो लुबैदों नामा आं मा मा जायगायाव बेरायखो?
औ औ दे नों थाङा एसे फोरमायना होदो अबे अबे जायगायाव बेरायहैनानै माने बोरै बोरै जायगानि थासारिफोरा रावफोरा बेफोरखो एसे फोरमायना हो।
आङो दैमाफोराव थांनो मोजां मोनो बा हाजोआवबो आं थुमजां होननाय मोनसे जायगायाव थांदोंमोन बिसोरोथ' जोबोद खस्थ' खालामो फुंनिफ्रायनो मैला बथल बिदि माबा माबि प्लासटिक फोरखौ बुथुमनानै फानहरो बिदि जों जोबोद खस्थ'यै थांदोंमोन बेयाव हाजोआव गाखोनायाव जोंनो मोनसे गन इदि होखायो बेजोंसो जोङो थांदोंमोन जोबोद बैबो मानसियानो बिराद मान सियानो बेरायहैदोंमोन आरोना जों थांनाय समाव। आरोबाव हां मेघालया मेघालया, अरुनाचल प्रदेश, नामथाइ बायदि जायगाफोराव थांखांबाय आरो ना। लोगोफोरजों थांनानै जोबोद गोजोननाय मोनो नङा होमबा? जोङो ओ थुमजाङाव थांनायावथ' आङो लोगो जोङो साबबासो थांदोंमोन खोमा। ओ बारा मोजाङै गोसोआव गैला जोबोद गोजोननाय मोनदों मोन आरो ना। जोङो ओजाह फट'फोरबो खेबनानै लाबोदों आरोना जोबोद मोजां जायगाया नोंथाङाबो मालाबा बेरायबानो जाबाय आरो ना थुमजां बायदि हाजो आव जोबोद गोजोननाय मोनो। आरोबाव जोंहा औ आरोबाव अुरुणाचल बादि जायगायावबो आं बेरायहैदोंमोनोन आरो ना आं जोबोद मोजां मोनदोंमोन स आं सानदों नोंथाङा नोंथाङा बेफोरबायदि माने बि जायगायाव थांफेराखैबा मालाबा थांनानै नायबानो जाबाय आरो ना थास माबायदि बिसोरनि थानाय थासारिफोरा।
नोंथाङा बे फोराव थांनानै माने मा नुबो नोंखो आ रो बिसोरो बोरै बोरै थायो रायलायनायफोरखौ बोरै मोनदों बेखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
बिसोरनि थानाय मानायफोराथ' जोबोदैनो बिदिनो आरो ना। उम माबायदि जायो बेफोरखोनो मिथिनो मोनो आरो ना। हाजोनि नालाय हाजोनियाथ' जोबोर खस्थ'यैनो जायो नालाय थ' आङो सानदों दिनै नों उम बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा? मालाबा उनाव राय
औ जागोन दे नोंथां। नोंथांजों रायलायनानै आङो ओ जोबोरैनो मोजां मोनबाय। नोंथांनि माने दावबायनायनि बारै बुंनायनि बारै आं गोजोननाय मोनदों नोंथाङा जे माबादि दावबायोबा बायदि दि खालामनांगौ माबायदि दावबायहैनांगौ
औ औ आंबो गोजोननाय मोनबाय दे नोंजों रायज्लायनानै औ गोजोन्थों दे।
नोंथां नोंथां।